औ खोनादोंना नोंथाङा औ औ औ नों थाङा दा फ्रि दङ ना?
औ फ्रियावनो दं नोंथां एसे।
नोंथांजों ओ मोनसे टपिकनि ओ सायावसो ओ खोथा सावरायनो ओ लादोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथांजों?
औ हागोन नोंथां।
बे टपिकआ जादों जोंनि ओ गोदोनिफ्राय आरो दानि माबायदि ओ सोलायनाय लाबोदों जोंनि बर'फोरनि ओ बैसागु माबायदि ओ गोदोनि दिनाव माबायदि आरो दानि दिनाव माबायदि सोलिदों बेफोरनि ओ सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा
औ हागोन नोंथां बैसागुआथ' जोंना एसे सोलायबाय नोंगौ गोदोनिया एसे आलदामोन दा एसे आलदा ओ ओ बैसागुखौ गोदो बेनो जों खोनानाय नुनाय आबै आबौनिफ्राय खोनानाय मथे जोंथ नु वासै नालाय गोदोनिखौ जे आबै आबौनिफ्राय बुंथिनाय जा मिथिनाय मथे जों गोदो बैसागुखौ से स्नि सान बा दाइन सान बिसिम फालियोमोन होननाय जों खोनादों नाथाय दानि दिनाव बैसागु खौ ओ थाम एबा ब्रै सान बिसिम फालिनानै बा बेसे समावबाबो खम समनि गेजेरावनो दानि समाव बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनानै बिदाय हरो नाथाय गोदो स्नि एबा दाइन सानसिम फालिनानै बिदाय हरोमोन बेे जोंहा उम सैथ्र दाननि लास्ट अक्ट' जोबनाय सानावहाय जोंहा मोसौखौ थुखैयो ओ मोसौ थुखैनायनि सिगां जोंहा जे ओ सा माखासे आगजुफोर जि मुवा बेसादफोर जों बेखौ सानसे सिगां जगार खालामनानै लायो जेरै मोसौ थुखैनो जों माला गानहोनो नांगौ जायो माखासे फिथाइ सामथाइ जेरै थाइखा फिथाइ जोगोनार फिथाइ फान्थाव फिथाइ। लाव बेफोर खौ जों आरो माखासे दंबावो रायदों बिलाइ खाराय गागलि आरो मोखोना बिलाइनि मो खोना फिफांनि बिबार बेफोरखौ जों बुथुमनानै लायो माखासे ओ मोसौखौ जोङो गोदान बोसोराव जेरै सुबुं माहारिफ्रा गोदान गोदान जि जोम देलाय मालाय बैसागो बोथोरखौ रंजा खुसि फालियो थिग बिदिनो जों मोसौफोरखौबो ओ समायना रमायना साजिनानै बा माला गानहोनानै जों थुखैयो बे थुखैयो जोहा गोदो थुखैनाय समाव जों दैमा दैसा बिलो बिलो फोथार आइदि बारि बायदिफ्राव लांनानै
औ औ।
मोसौखौ नाथाय दानि जुगाव जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनब्ला जोंहा गोबांथार दैमा दैसाफ्रा खमायलांनो नाथाय थेवब्लाबो दैमा दैसाफ्रा खम जालांदों होननानै जोंहा बे मोनसे फालिनाय बे हाबाखौ जों नेवसिनानै गाराखै जों खाथिनि फुख्रि न'खराव थानाय बा दंखल बायदि आजिआव मोसौखौ थुखैनानै जोङो मालाजों गोदान बोसोरनि देलाय होयो आरो जेरै सुबुंफोरा गोदान बोसोराव गोदान सि जोम गानो बेफोरबायदिनो मोसौखौबो जों गोजाम दिरुंखौ गारनानै गोदान दिरुंजों खास्राङो खास्रांखांनायनि उनावहाय जों, जों मोसौनो सौराइ बायदियारि जाहैयो बोसोर गोदान मुङाव बे मोसौ थुखैखांनानै जोंहा मोनसे जोंना नियम दङ' जे बे नियम खौ जों गोदो आबै आबौनि समनिफ्रायनो फालिबोनाय मोसौ थुखैखांनानै जों थाङो हाजो बा बबेबा मोनसे हाग्राबारियाव जों ज' ज' लोगो लालायनानै थाङोमोन ओ फुंखा नागिरनो गोखा गोखै नागिरनो बेयावहाय जोंहा सेजौ जिथा मैगं थाइगंखौ जोङो खांनानै जायो जे जोंहा फोथायनाय दङ' गोदोनिफ्रायनो बेफोरखौ जायोबा गोदान बोसो सोराव जे जोंनि देहायाव बेमार आजार जायो बेफोरखौ जों रेहाय मोनो बेफोरनिफ्राय बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो जोंहा बे मोनसे फोथायनाय दं बिनिखायनो जोंहा गोदान बोसोराव जोंङो सेजौ जिथा जों मैगं थाइगं फोरखौ खांनानै जायो बेदर बायदि आरिजों जायो आरो बिनि उनाव जोंहा मानसि बैसागु दङ' मानसि बैसागुआव जों गोबांथार गाजा गोमजायै जों मोस सायो रंजायै फालिनानै बैसागु बोथोरखौ बे बिदाय हरो गथ' गथाय, सेंग्रा सिख्ला, बोराय बुरै ज' ज' हानजा हानजा ओंखारनानै मोसायो रंजायो मेथाइ रोजाबै मुसुरै जोंहा बैसागु बोथोरखौ बिदाय हरो जोंनि नो माखासे दोरोङारि आगजु दामग्रा देग्रा जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बायदियारिखौ जोङो गोबांथार मोजां मोजां दामजुजो दङ' जोंहा। बैफोरखौ जों बाहायनानै गोदान बोसोराव दामै, देयै रंजायो मोसायो बोसोर गोदानखौ फालिहरो नाथाय बैफोर जि जोंनि दामजु दामग्रा देग्रा खाम सिफुं जथा सेरजा आरि बैफोर दामजुफोरखौ जे जों माखासे समाव सिगांनि समफोराव बेफोरखौ बावगारलांनो हमजोबबायमोन सुबुंफोरखौ जों गोबांथार बाहायनायखौ नुनो मोनबोआखैमोन नाथाय दा बेफोरखौ जों एकदम मोनसे नै एसे बावैसो समनिफ्राय जों बेफोरखौ बाहायफिननायखौ जों गोबांथार नुदों। मोजां जोंनि हारिनिनो बेफोर मोनसे ओ दामग्रा आगजु दामग्रा देग्रा जों बेफोरखौ नेवसिनो नाङा बेफोरसो जोंनि सिनायथि बेनिखायनो बेफोरखौ जों नेवसिनो नाङा दा नोंथाङाबो बेफोरनि सोमोन्दै बैसागु जोंनि ओ गोदो माबायदि दानि बैसागुआ माबायदि बे फोरनि सायाव एसे सावरायबावगोन नामा नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा नोंथां।
ओ गोदोनि ओ बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंनि ओ बर'फोरनि ओ गुबै हारिमुवा ओ बे बैसागुआवनो ओ बेरखांजोबो आरो जेरै गाननाय जोमनाय ओ गामसा आर'नाइ जानाय लोंनाय दानाय लुनाय बायदिफोराव बेफोराव ओंखारजोबो आरो। जोंनिहा गोबां सोलायनाय नुबोदों ओ गोदोनिफ्राय आरो दानि बैसागुनि गेजेरावहाय गोदोनि बैसागु होनोब्ला जोङो ओ गाननाय जोमनायफोरनि बेलायावहाय एसेबांबो ओ समायना रमायना जोङो नुनो मोनामोन आरो ओ मावनाय ओ मावनाय दांनायफोरनि गेजेरावबो जोङो ओ मोजाङै साखोन सिखोनै जोङो नुनो मोनामोन आरो जानाय लोंनायफोरनि बेलायावबो ओ गोदोनि दिनावहाय गोबां ओ बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो ओ लोंनाय जानाय जौ जुमाय बायदि बायदि ओंखाम बेदर आखाइ बायदि बायदि बायदिफोरखौ जोङो ओ गोबां बिबांनि बाहायोमोन ओ जायनि जाहोनाव ओ बर'नि गाज्रि ओ निसा लानाय बायदिफ्रा गोबां रोखोमनि बिबाङै बांलाङोमोन ओ बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जोंनि सोरगिदिं थानाय ओ बायदि बायदि संनाय खावनाय जानाय लोंनाय बायदि बायदिफ्रा बेफोरबायदि बैसागुआव रोखा रोखायै बेरखाङो ओ बैसा बर'नि बैसागु होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनि समावहाय ओ गामि गामि ज' ज' मोसालायनाय मुसुरलायनाय ज' ज' लोंलायनाय जालायनाय जुमाय बेदद आखाइ बायदि बायदि रंजानाय ओ गोदोनि ओ रंजानायफ्रा माने गो गोबां बारा लोंनाय जानाय बेदद आखाइ बायदिफ्रा गोबांसिनमोन गोबांसिन ओ रोखोमनि ओ रंजानाय बाजानाय जुमाय बायदि बायदि ओ निसा बुस्थु बायदि बायदि लोङो जेरै माइब्रा माथा माइब्रा होननानै बुङोब्ला गोबां गोदोनि ओ समफ्रावहाय माइब्रा माइब्रानि जुमाय होननानै बुङोब्ला गोबां गोबाव गोबाव ओ से बोसोर से बोसोर एबा ओ द' बो ओ द' दान जिथाम दान अ' थाम दान बायदि बायदिफोरनि सिमहालागै माइब्रानि जुमायखौ जोङो मोननो हायोमोन। बेफोरखौ जोङो ओ माइब्रानि जुमाया जाहैबाय ओ जोबोद गोथाव गोदै बेफोरखौ लोंनानै गोदोनि सुबुंफ्रा जोबोद मोजां मोनोमोन नाथाय ओ दानि बेलायाव बेफोरबायदिया गोबां ओ सोलायबोबाय। जायनि जाहोनाव दानि बेलायावहाय ओ दानि बेलायावहाय बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बैसागुखौ दानि बेलायावहाय बा सान बा द' साननि गेजेरावनो जोबसै गोदोनि ओ बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जिबा दिन बा एक मास बायदिफ्रा फुरा बैसागु बोथोर सोलियोमोन आरो दानि बेलायावहाय गोबां सोलायनाय फैबाय जेरै दानि बेलायावहाय ओ बैसागु होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि सुबुं माहारिफ्रा गोबां बिबांनि जौ जुवा जुमाय सेरे बायदिफोरखौ लोंनायफ्राय एसे ओ गोजानाव थानायखौ जोङो रोखायै नुनो मोनदों। मानोना ओ दानि बेफोर ओ बायदि मुगाफोरावहाय गोबां रोखोमनि ओ जाब्रबथाय ओ जानो हमदों जेरै ओ दानि सुबुंफोरनियाव ओ बेमार आजारफोरनि अनजिमाफ्रा गोबां ओ सन्देरनो हमदों। बेनि थाखायनो ओ गाव गाव ओ जोथोनै लाखिनो थाखाय दानि सुबुं अनजिमाफ्रा बेफोर बायददि ओ जौ जुमाय निसा बेदर आखाय फोरनिफ्राय एसे गोजानाव थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ आरो ओ रांखावरि दानि जुगनि सुबुंफ्रा रांखावरिनि बेलायावबो गोबां रांखावरि आरजिनायाव गोबां बिजि जानो ओ हमबाय। बेनि थाखायनो ओ बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो बैसागु मागो बायदिफोर रंजानाय फोरबोफोरावहाय बारा गोजोननाय गैयैखौ जोङो रोखा रोखायै नुनो मोनबोगासिनो दङ। ओ नाथाय बेफोर बायदिनि जाहोननि थाखायनो जोंनि बेफोर बायदि बैसागु बैसागुफ्राव रंजानाय बायदि बायदि मोसानाय मुसुरनाय बायदिफ्रा जोङो लासै लासै मोनफा मोनफायैब्लाबो ओ गोमालां जोबनायखौ जोङो रोखा रोखायै नुबोगासिनो आरो बेफोर बायदिखौ ओ जोङो ओ नुबोनो नुबोगासिनो दङ आरो बे बेफोर बायदिखौ ओ रोखायै बाहायबाय थानो थाखाय जोङो ओ आग गोदोनि ओ बायदियैनो बेफोर बायदि दामनाय देनाय आगजुफोरखौ जोङो रोखा रोखायै ओ दानफिननानै गोदान गावनि आखाइजोंनो दानफिननानै गोदायै गंफा गंफायै साजायनानै दोननांगोन आरो
होमबा नोंथां खोथायाथ' बुंबाबो जोबा जोंहा समाबो जाबाय बेनिखायनो नोंथांजों
ओ नोंथांजों दसे सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय औ औ औ।
होमबालाय जाथ'सिगोनना नोंथां।